नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथां नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों ए से सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांजों आं जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि अनला ओंख्रि नि बागै बागै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ औ सावरायजागोन दे नोंथां औ नोंथां खोनादों।
ओ जों जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रिखौ माबादियै सङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथां फोरमायजागोन दे
औ।
औ जोंनिया अनला ओंख्रिखौ संनायनि गिबियावनो जोङो माइरं खौ एसे सोमनानै दोननाय जायो जखा नांगौ बायदि
औ
बेनि उनावहाय दसे गोबावनि उनाव जों माइरंखौ बोखांनाय जायो।
औ नोंथां
ओं औ माइरं सुग्रा आइजें बा बेयाव बोखार बेयाव बोखांनानै आ दसे सम बियो दैया सर'नायनि थाखाय एबा राननायनि थाखाय दसे सम जोङो एसे फेनस्रानानै दोननाय जायो माइरंखौ।
औ औ नोंथां।
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ देनाय जायो माइरंखौ
औ-औ
बेयावहाय जोङो बानलु थायफा थायनै एबा सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि होफानानै देनाय जायो आरो। उलार नङाबा दिंखि बिदियाव देनाय जायो जों माइरंखौ जेब्ला माइरङा एसे रुइनानै एसे रानो
औ नोंथां दानि जुगावथ' आरो बेफोरबायदिनो ओ खौ जोङो बेफोरबायदिनो लाइनजों माबायो मिक्सार मिसिन बुङो बेफोरजोंबोथ' देनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ-नंगौ नोंथाङा थारखौ बुंदों। दानि जुगाव बेफोरबायदि गोदान मुवा ओंखारबाय नालाय एसे थाबैनो जायो आरो एसे खस्थ'आबो खम जायो बिनिखायनो बेफोरखौ खायफाया बाहायनाय जायो आरो नाथाय खायफाया दासिमबो दिंखि एबा उलाराव नो सोलिना दं। औ बिनि उनावहाय जेब्ला देनाया गेब्लेयो अन गुन्दै जायो माइरंनिफ्राय
औ
बेनि उनावहाय जोङो साराय गोदौ होनाय जायो आरो अनखौ जोङो लाखै लाखै फ्रि फ्रि सारनाय जायो आरो नोंथां। औ औ बिनि उनावहाय खनसेनो होजोबोब्ला बियो एसे लाथा खायो। गथा गथा जानो नागिरो गेब्लेेजोबनो नागिरा बिनिखायनो जोङो आखाइजोंनो जि हायो एसे लाखै लाखै फ्राव फ्राव सारनो नांगौ आरो।
औ औ नोंथां
औ औ बेनि उनावहाय जोङो अनलाखौ जुदि बेदरफोरजों सङोब्ला बे बेदरखौबो एसे मोजाङैनो ए फ्रामना लानांगौ जायो।
औ नोंथां।
औ जेब्ला बेयाव माइरंखौ औ अन गुन्दैखौ सारखांनायनि उनावहाय मोजां गोदौबाय थायो अब्ला नांगौ जखानि खारै खारै जोंनि बर'निनो खारै बानायनाय न'आवनो बेखौ होनांगौ आरो
औ नोंथां
बेखौ अन गुन्दै सारनायनि सिगाङावबो होजायो आरो उनावबो होजायो गोदौबाय थानाय समावबो होजायो।
औ
औ बिनि उनावहाय बै एवफ्रानानै लानाय बेदरखौ जेब्ला अ अनलाया मोजांयै गोदौयो अब्ला बिनि उनाहाय हाय बेखौ होनाय जायो आरो बेदरखौ
औ नोंथां
खारै संख्रै मोजाङै नायनाय जायो बेनि उनावहाय औ बेबादिनो बे औ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ मा माबादियै मा माजों जेनेबा बेफोरबायदिनो दाउ बेदरफोरजोंबोथ' जों जानो हायो बेफोरबायदिनो जों जोंनि बर'निनो एम्फौ एम्फौ फिसियोना जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ जोङो एम्फौ लाथा बुङो बेजों बेजोंबोथ' जानो हायो नोंथां
औ हायो एम्फौ लाथाजोंबो जानो हायो आरो नोङो बे मुला मुलाखौ जोङो हानानै फिसा फिसा हानानै फोराननाय बेखौ
दोनो औ
औ बेजोंथ' बांसिन मोजां जायो आंनि मथेबा बियो एसे मोदोमो मोजां मोदोमो बे फोराननाय राननाया मोजां जायोब्ला बेखौ थेमायाव सोना दोननाय जायो जेब्ला जायो बेखौ दिहुननानै औ आरो अनलाखौ औवा मेवाइजोंबो जानाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा औवा मेवाइजों अनलाजों माबायदि
औ नोंथां हागोन जोंनि जोंनि न'खरावहाय बेफोरबायदिनो अनला खारैजों औवा मेवाय संनाय बुङोब्ला बिदिनो जों नोंथाङा एसे आगोलाव सो जाबादि बुंलांबाय गिबियावनो जों माइरंखौ जि नैजि मिनिटसो गुरै जाहोनो थाखाय दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ नोंथां बे जों बेखौ दैनिफ्राय थिखांनानै सुनानै बेनि दैखौ दसे सराव होनो थाखाय दसे दोननो नांगौ बेनि उनाव
थांनांगौ
उवाल बा दिंखि बेफोरबायदियाव देनाय जायो नोंथां औ बेखौ देखां बे खौ देना लानानै जेब्लानखि बियो गुन्दै जायो अब्ला अन गुन्दैनि महर लायो बेनिफ्राय जोङो औा मेवाइ बुङोब्ला जों बेखौ औवा औवा बारि बेफोरबायदियाव बेफोरनि ओमफ्राय औवानिफ्रायनो जायो नालाय बेनिफ्राय लानानै दाननानै लाना फैनो नांगौ बेनिफ्राय जों
ओंखार जेननाय
औ ओंखारजेेननायखौ औ नोंथां बेखौ जोङो लाना फैनानै बेफोरबायदिनो जोङो हाबाय बेखौ एसे गोबा गोबायै हानो नांगौ मानो होनोब्ला बियो एसेबां गोरलैयै मोननो नागिरा बेनिखायनो एसे गोबा गोबायै हाना लानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो जोङो बेखौ सारायाव होनानै खारै होनानै खारैजों दसे एवनो नांगौ
औ औ औवा मेवाइजों सङोबोला आरो ना औ नोंथां औ
औवा मेवाइखौ खारैजों दसे एवग्रोना लानो नांगौ जेब्लानाखि बियो एवनानै दसे एसे रेबोना अब्लानिया जों बेयाव हाय नांगौ जखानि दै होनानै लानाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां नांगौ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो नांगौ जखानि दैला दै होनानै ओ बिनि उनाव जेब्लानाखि बे दैया गोदौओ जों जा दे देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो एसे एसे फ्रि फ्रियै सारना होनो नांगौ
औ औ नोंथांनांगौ
औ बेफोरबायदिनो बेखौ एसे एसे सारनो नांगौ बेखौ खनसेयैनो बुजायै जोङो होनो हाया मानो होनोब्ला जाा खनसेयैनो बुरजा हरोब्ला बेयो लाथाखायो
औ औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां बेनिखायनो जोङो एसे फ्रि फ्रियै सारनो नांगौ नोंथां
औ
औ बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो अन अनला ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो लोगोसे बिदिनो जों बेवहाय बानलु सामब्राम बेफोरबायदिनो नोंनि न'खर नखराव जा मुवा बेसादखौ जायो बेखौ होनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो खासिथारा बुङो बेखौ जायखौ बुङो गंगार थुुनन्दियाबो बुङो नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बेखौ जोङो मोननैसो टाइमाव होनाय जायो अब्लानिया ओ ओंख्रिया गोथाव मोदोमनाय मोनो
औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो अनला खारैखौ दाउ बेदरजोंबो जानाय जायो एम्फौ लाथाजोंबो जानाय नाय जायो
औ नोंथां नंगौ
औ बेओ बेफोरबायदिनो जों अनला खारैखौथ' गुबैयै जोंनि बे अनला खारैयाथ' गुबैयै जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि। बेखौ जोङो ओ जोंनि बर'फोरा हाब बायावबो ओ हाथा खुरनाय हाथा खुर खुरनायावबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ ओ खैना गोदाना बेफोरबायदिनो ओ इसिं खनायाव संनाय जायो नोंथां बे अनला
औ नोंथां
औ गिबि ओंखाम ओंख्रि संजेन्नाय बुङो नोंथां बेखौ
औ नंगौ नंगौ रायजोफोरखौ ओंखाम बेखौ अनलाजों जाहोनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां अनलाजों जाहोनाय जायो। बेखौ बेयो जाबाय हाथा खुरनायावनो जों बे अनला ओंख्रिखौ जोंनि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ संनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ। नंगौ जों जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो हाबा बिबायावबो बेखौ संनाय जायो आरो ना हिन्जाव गोदाना
औ नोंथां गिबि ओंखाम ओंख्रि संजेेननाय ओ बिहामजो गोदानफोरा ओ ओंखाम ओंख्रि संजेन्नाय बिनि ओमफ्राय ओ ओंखाम ओंख्रि सं बे अनला ओंख्रिखौ संखांनानै बेफोरबायदिनो ओ हौवा गोदाननो आरो हौवा गोदाननि सासे लोगो थायोना जायखौ जों बुङो बरथरा। लोगोसेनो गामिनि साफा सानैखौ लाफानानै ओ बे हाथा खुरनायखौ अनला ओंख्रिजों ओंखाम होजेनन्नाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ। अनला ओंख्रिया जोंनि हाबायावबो बाहायनाय जायो आरोना बेयो ओ ओंख्रि हिसाबै बेखौ जाहोनाय जायो आरो अनलाखौ।
औ नोंथां मानो होनोब्लाथ' बियो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि।
ओंख्रै औ नंगौ नंगौ औ। औ।
बिबदिब्ला औ नोंथां बुंनायसाय।
औ औ अनला ओंख्रिखौथ'ओ ओ बांसिनानो ओ ना बेदर बिदि होआलासे नो बांसिन जानाय नुयो आरो।
औ बेफोरबायदिनो जों आलुफोरखौबो सिथा सिथा हानानै संनानै जानायबो जायो नोंथां औ औ।
ओ बिदिबोब्ला नोंथां ओ दोन्थ'नोलायनोसै नामा?
औ औ नोंथां जोंना
औ समाबो औ ओ अनला खारै अनला खारैखौ नोंथांनिफ्राय ओ खोनानानै मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय माबादियै सङो बेखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय मानो होनोब्ला ओ बयनिबो न'खराव गुबुन गुबुन आलादा आलादायै संनाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ। बयनिबो न'खराव गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओ सोरबाया जायो बेदरजों सोरबाया जायो औवा जों मोजां मोनो बेफोरबायदि जानाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ बेफोरखौ मिथिनानै नोंथांनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां।
दे बिदिब्ला औ नोंथां।
औ औ